औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ बिदिब्ला दायो नोंथां ओ जोङो ओ दिनैनि जा सावरायनाय मानि सायाव सावरायब्ला मोजां जागोन होननानै नोंथाङा सानो?
अ नोंथां, आंनि बादिब्ला हाग्रायाव मोननाय बायदिसिना मेगं थाइगंनि बागै सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंथ' हाग्रायाव जिहेथु गोबां रोखोमनि मैगंफोर मोननो थाङो नङा होनब्ला? ओ जेरै जोङो लानो हायो सिब्रु लानो हायो दिंखि या, नोरसिं बिलाइ बेनि अनगायैबो जों जारि होननानै बुङो जायखौ ओ जाय जानायाव मेजेरो। बेनि अनगायै जोंहा बेबादिनो लाफा सायख' ओ मेथ'खा बिबार, खोलोम बायदिफोरखौ लानो हायो आरो। बेनि अनगायैबो बे बुथुवा बायदि फोरखौबो थुनथुनि बायदि फोरखौबो हाग्रायाव मोननो थाङो। नोंथांनि मिथिनायाव ओरैनो नोंथाङा आ जिहेतु आं बुंबायानो बेफोर मैगंफोरनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन गुबुन मैगंफोर मोननो थां औ नामा।
ओ आंनि मोनथिनायाव जोंनि ओनसोलाव आं नुनायाव बेबायदिनो हाग्रानि मैगंफोरखौ आं गोबां रोखोमनि नुदों। जा नुदों बेफोर मैगंफोरा। जाबाय बायदिसिना हेलांसि मानामनि। दिंखिया। बेफोरखौ रजना थानाय नुनो मोनो। आरो बुथा। बायदिफोरखौ ओ खाना लानाय नुनो मोनो आ रो हाग्रायाव। रजुनाय गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगं दंबावो जेरै। दिंखियाखौथ आङो आगोलावनो बुंखांलांबाय दिंखियानि अनगाबो आरो जों नामफोरखौ गोबां रोखोमनि मैगंफोरनि नामखौबो मोनथिया।
औ।
बेबायदिनो जा-जानाय गोबां मै गं हाग्रायाव रज बावनाय होननायखौ मोनथियो नोंथाङा बेफोरनि गेजेरावनो। हाग्रानि मैगंफोरखौ। ओ मा मैगंखौ माबायदि सङो आरो मानि मैगंनि गोथावा बांसिन बेफोर हाग्रानि मैगं। फोरनि बागै नोंथाङा एसे। फोरमायना होनाय
औ नोंथां बे मानामुनि होननानै बुंदों नोंथाङा जिहेतु बेथ बांसिनानो दुब्लि बारियाव थायो नङा होनब्ला। दुब्लि बारियावनो बेफोरखौ बांसिनै मोननाय जायो। खायसे खायसे माना मुनिया बे मानिमुनि होननानै बुङो। जायो बियो माने। से खायसे हालेब खालेबबो दङ माने गोखा। होननानै बुङो जायखौ ओ। आरो बे जेब्ला मानि मुनिखौ खायसेया गुबुन गुबुन रोखोमैबो संनानै जायो खायसेया बेखौ अमा बेदर बा दाउ बेदर बायदिजोंबो जायो आरो। आरो बे खो बेफोरनि अनगायैबो खायसे खायसेया बे मानिमुनि अकल मानिमुनिल जायो आरो संनानै। ओ थावजों मोजाङैनो। संनानै बिनि अनगायैबो खायसे खायसेया दाउदैजोंबो जायो आरो बेखौ मानि मुनि आलु। जोंबो जानाय जायो आरो बे मानिमुनिया जोंनि मोनसे मुलि महरैबो बाहाय जायो नङा होमब्ला जेरै जों बेखौ उदै सानायाव। मानि मुनि जायोब्ला उदै। सानाया मोजां जायो होननानै बुङो।
औ।
औ बेखौ ओ जायोब्ला उदै सानाया हामो होननानै बुङो बेनि अनगायैबो जेब्ला फुङाव मानि मुनि जायो माने उदै खालियावनो अ-अबोला माने देहाया मोजां थायो होननानै मानसिफोरा बुङो आरो। बेनि अनगायैबो बे ओ जिहेथु हाग्रायावनो मोननाय लाफा सायख‌' होननाय मोनसे दङ ओ जायखौ जों बर'फोरा बांसिनानो बेखौ जायो। आ बे‌ लाफा सायख' खौबो ओ खायसेया अमा बेदर खायसेया दाउ बेदर दर बायदिजों संनानै जायो आरो। बे जिहेथु लाफा सायख‌' बे लाफा सायख'नि टेस्टआ एसे माने खैरोम दैैरोम। ओ बियो जोबोद मोजां आरो। बेखौ बांसिनै माने बैसागोआव मोननाय जायो आरो बैसागो दानाव बांसिनानो जायो बेखौ बे ओ जेब्ला ओ जोंहा बैसागुआवथ' गोखा गोखै जानाय नेमखान्थि दङ नङा होनब्ला?
औ नंगौ
अ जानाय जायो आरो ओ बेखौ थेवबो नोंथां बेबादिनो गुबुन भाजाफोरखौ जेरै सङो बेबादिनो संनाय जायो बेखौबो जुदि बियावनो आरो माने बयलार बा दाउफोरखौ बा अमाफोरखौ मोजाङैनो गिबियावनो सामब्राम बायदिफोरजों ओ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो। बेनि उनाव नानै ओ बेखौ आरोबाव ओ जेनेबा खायसे खायसेया माने संनायनि आदबाथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि सङो नालाय खायसेया ओ बेखौ जों गिबियावनो माने खायसेया बेदरफोरखौ ओ दोनग्रोयो आरो गुबुन एक्सट्रायाव ओ बिनि उनाव बोखां बेनि उनाव जि ला फासायख' बे बिलाइखौ मोजाङैनो सुस्रानानै दैजों ओ उनाव बेखौ माने फिसा फिसा हानानै ओ एसे गोबायैनो माने खायसेया बेखौ, बेनि उनाव मोजाङैनो ओ एवना लानानै दै होनानै बेनि उनाव बे दाउ बा अमा बायदिफोरखौ होयो आरो। संख्रि बायदिफोर होनानै बेबायदिनो सं संनानै जायो आरो।
औ नं-नंगौ नोंथां ओ थिग बेबायदि दिनो जोंनि ओनसोलावबो दिंखियाफोरखौ एवना जानाय नुनो मोनो आरो दिखिया एवनायखौ आं जोबोरै मोजां मोनो जानानै। ओ बैसागु फोरबो बायदिसिना गोदान बोसोराव दिंखियाखौबो जोंनिया ज'मानो दिंखिया बायदिसिना हाग्रानि मैगं थाइगं बायदिसिना मैगंखौ थालिर फस्ला बायदिफोरखौ ओ मोनसे एवनाय जायो ज'मा खालामनानै बायदि बिद नि जाहाथे बेखौ बोसोर खनसेयाव जास्रांबा जोंनि देहाफ्रा मोजाङै थायो। मानोना बेफोरबादि मेगंफ्रा ओ हासार होनाय नङा हाग्रानि मैगंफ्रा हाहारसिंनो रजनाय बेफोरो हा सार होयैनि जाउनाव गोबां भिटामिन थायो आरो मुलै मैगंफोरबो थायो जाहाथे जोंनि देहाफ्रा बेराम आजारनि खेथ्रयाव गोग्लैनायफोरा सुस्रांलाङो मोजाङै जायो आरो बेबायदिनो मेगं थाइगंखौ लानानैबो हा ग्रानि मैगं थाइगंखौ लानानैबो गुबुनफ्रा गावनि राहाफोरखौ सुफुंनो हायो फिसा फिनला जेरै मैगंफोरखौ खाबथिंनानै हाथाय बाजार सक गला बेफोरबायदियाव फानहैनानै गाव नांगौ जानाय जिरादफोरखौ रां मोननानै बायना ला नो हायो आ आरो टाउन सोहोरफोरावथ' बेबायदि मैगं थाइगंफोरखौ हाग्रानि मैगं थाइगं बिदि रजनायफोरखौ नुनो मोननो थाङा नङा होमबा नोंथां? अ बे बेफोरबायदि बे जायगायावबो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गावसोर गामिनिफ्राय बा बबेबा हाग्रा बंग्राफोरनिफ्राय खाबथिंनाय दिंखिया बायदिफोरखौ लानानै थाङो खानानै दिंखिया, मान्दिया, हेलांसि, मानामुनि बायदिसिना गोबां रोखोमनि मैगं दं। बेफोरखौ लाना थांनानै टाउन सोहोरफोराव फानहैयो आरो टाउननि मानसिफ्राबो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। थिक बिदिनो नोंथां मान खौबो जों हेेलांसिफोरखौबो बा सोरबा ओंख्रिबो सोङो नाथाय आं फाजा बायदिसिना थावजों एवबोब्लासो बेफोरखौ बेफोरनि स्वादखौ आं गोथाव मोन मोनो नोंथां आरो जानानै जोबोर हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ मोजां मोनो मानोना मानोना बेफोरनि हासार होयि मैगं मैगं बेसो बेफोरो। नोंथाङा बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ खा थिंना फाननायनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा? मा मा राहा सुफुंनो हायो बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ फाननानै हाथाय बाजाराव फानहैना नोंथाङा बुंनो हागोनबा?
औ एसेसो बुंनो हागोन आं ओ माने नं गौ नोंथां ओ जायफोरा माने ओ मैगं फाननानै जायो बा ओ फरायनाय गथ'फोर थायोबा नखरनि जि थाव संख्रि जानो थाखाय जिहेतु रां नांगौ जायो बेफोर खायसे खायसेया माने हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ खाना लाबोनानै बा फुनानै ओ बेफोरखौ माने ओ बाजारफोराव फानहैयो आरो ओ बेबादिनो माने बिसोरो गावसोरनि जि नांगौ जानाय ओ जि गस्लायानो जा बा गाननाय जोमनाय बा संनाय खावनायाव जि मुवा नांगौ जायो माने बे फोरखौ बिसोरो आ माने फाननानै सुफुङो आरो बेनि अनगायैबोथ नोंथाङा बिसोरखौ माने गोबां जिहेतु गामिनि ओ सुबुंजों लोगोसे नोगोराव माने फानहैयोब्ला माने बांसिनै बेफोरखौ गोबां फाननानै रां आरजिनो हायो ओ जायनि जाहोन माने गामिनि सुबुंफोरखौ माने बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ लांनानै माने हाना लांनानै फुनानै मानिमुनि बायदिफोरखौ लांनानै आरो फोरफोरखौ माने फानहोयो आरो फानहैनानै बेबादिनो गावनि नखर खुंनाय बायदिफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बे फोरखौ माने जायफोरा ओ गोबां गेदेर गेदेर फालांगि खालामो ओ बिसोरनोबो माने हरनायबो नुनो मोनो आरो
औ थारैनो जायखौ फायखारि बुङो नोंथां बे औ आंबो नुनो मोनो आरो मोनथिनोबो मोनदों जिहेथु जोंनि गामि ओनसोलाव बोराय जेनेबा बोरायफोराबो हौवाफोराबो खायो बुरैफ्राबो नाथाय आइजो माहारि बांसिन मैं हाग्रानि मैगं खाथिंनायखौ नुनो मोनो बेसोर बायदिसिना रोखोम रोखोमनि मैगंफोरखौ बुथुमनानै जाय हाथायाव जनानै फानग्रा बेखौ फायखारि जायखौ फायखारि बुङो गोजान गोजान सहर टाउनफोराव लांहैग्रा फानहैथिंग्रा बे फोरनो डाइरेक्ट हैनाय नुनो मोनो जाहाथे बिसोरो किसु खिसुफ्रा जनानै हाथाय बाजाराव थाथाबनानै फाननो बायो बेनिखायनो बिसोरो फाय फायखारि हमनानै मैगं थाइगंखौ हैनाय नुनो मोनो नोंथां बिदिनो जों बेफोरबायदि राहा खालामै खालामै जोंनि ओनसोलावबो जोंनि जा जोंनि ओनसोलाव गामि गफाफोराव बयबो नखरफ्रा ओ गोबाङानो रां गैया जौगानाय नङा
औ
जानाय नङिनि जाहोनाव बेफोरबायदि मैगं खाथिंनानै जोंनि नांगौ जानाय फरायनायाव खरसा जा मैगं थाइगंनि खरसा गाननाय जोमनायनि जोमनायनि खरसा बेफोरखौ सुफुंनो हानायखौ आं गोबां नुबोबाय आरो जोंनि बेबायदि गामि ओनसोल हाग्रा बंग्रा ओनसोलाव बेफोरबायदि मैगङा रजनाया गोबां रोखोमनि रजनाय नुनो मोनो ना नाथाय गुबुनफ्राव बेबायदि नुनो मोना टाउन सहरफ्राव न नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनि हाग्रानि मैगं-थाइगं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नों थां समा जो जाबाय औ नोंथांसिम जोबोरै गोजोननाय थाबाय।
औ